हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय।
उम खोनाबाय।
हो ओमफ्राय महा दं?
मोजां न'आव दङ। ओइ तयलेतथिं फैदों।
ओ
आंबो लामायावनो दं। बेखार ओरैनो लामायावसो दं आंबो।
खोनायाखै
मा ओंख्रि जाया?
ओंख्रिया आलु जहल'मोनलै गैया खोनादों हेलौ
ओ
खोनायाखै आंनिखौ खोनाहैयाखै नोङो
खोनादों
ए
जोङो दहाय ओरैनो बेखार खालामबोबायना फागला एसे लेट जादों औ खामानिया दहाय ओरैनो बेखार जाबाय बादिसो
ओ मिथिया
बेखार जानानै दं उम फैसायामोन खोमा
गावसोर बेदर जानो लुबै
ए
उम
औ आरो
उम बिदि जायोलै ओरैनो बेखा जोंहा
बे मोन
ए रायलायखानिसै
दासो थांदों मानसियानो
लोंनोसो फैखानायानो बियो बियो
ओम सा फैनाय लोगो लोगो मोनदां? सानैजों आदा
ओम मबाखादोंसो बियो लोंनोसो यादों गावसोर
फन हरदोंनो दासों खिनथा हरदों।
आफाग्ला रायज्लायसाबाखैनो मालला रायज्लायसाबखो दे नों
दासो खिथा हरदो।
रायज्लायसाबाखैनो ओरैनो थांदोंल'मोन ओरैनो
थोद फाग्लालै
जा औ नोंनि थाखायनो थगायबाय आरो
माबा जिदनो नागिरदोंनो होनो दंखायोलै बिसोरो
ओम
गाव हारसिं फैनानै लोंफैबा माबा सानजानो गिनानै लों थ' खामानि बायग्रा
ओम
जा खालै लामाबो नुवाखै फाग्ला
नांलायासै बेखौ
आं होनो असेसोन दहाय ओमफ्राय औ ज ज ज ज न जानि कबानिै जाय बानायदों नालाय बि फैसाया बख'दों नालाय बेनि नामसो थागोन नै फ फैसायाो गसै होननानै बुंनो नागिरदोंमोन आं
ग्रुपनि नेमाथ' थानांगौना गोजौयाव
ओंखायथ' जोंनि ग्रुपनि मोनसेबो नामयानो गैयाबा।
बेनार बै फार्स्ट स्टार्टि मायावनो थानांगौ गो लग'आव गोजौआव
औ सिमलुरखौ गैया म
लग'बो गैयाना जेबो
दाथ' ओरैसो जाबाय बे मा होनो जेनेबा इन्डासट्रि खुलिबाय जों बिनि माबानि सुनियाव
ओम
एदिसो जाबाय
फ लााय लग' गैयाबाखि ग्रुपनि मोनसे माबा जाहैयोलै ओम
बिसखौ बुंस
बालाफोर लग' थाथारनांगौ सिल गैया लग' गैया मा बेखारसै नङा
मा साप्लााय खालामनो हागोन बे ओमफ्राय एमफौ लाबा मालाय
ओम नों सिलानो गैयाबा मोनसे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि बिदि बेहबो सिगनेसारखौ नाङाबा
होनब्रा बे ओमफफ्राय आं ओरै मोनसे बुजिबावबाय
ओम
बे जिनिसा ग्रुपनि नंखाया मोनथिनाय सिखिमा
ओम ओम
माने पार्सनेलखासो सिंगेलखासो जेनेबा ग्रुपनिबा दासिमाव बै जेनाखि खुनदुं माबा दिरुनग्रा मेसिना
होम
है नांगौ होनदोंमोनना जेनबा बेनिफायनो जों खुुंबो दिरुं नांगौ माबाब। साप्लाय जाजोबनो।। बेनिफायनो ग्रुपनि मोनबा बिदि जाखौब। देरगौमोन बियो ओमफाय।
होम। आरो थानाबो । फिसा जायामोन ना।
औ बेबायदि । एबा एगार'जोन मुंङाव एबार।
ए खमैबो। फास लाखनि गोजौ जानांगौ नङाबा आराय लाक ना?
उम।
ए फाग्ला जाथारालै।
उम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
जाला लै।
उम
ओ ना।
ओ हो बे बिबारि। उम
गैयाबा।
बे बिबारि बिबौमोन होनना बे हारसिंनो माल लानायखौ उम
उमब्रा। बे बिदिनोसोगा मोनथिबाय बे बिदिनोखासै। जिसिबि।
उम।
जोंखौ ओरैनो खामानि मावनाय ना?
उम।
बेखारलै बे खेबसेखौ रायजा होनजाबाबो खेबसे लानांसिननांगोनदां मोनगोन खोमा बेखौ खेबसे ओमफ्राय बेनिफाय गैला आरो।
साइनस। जायो।
उम खस्थ' खालामो नालाय माजिनिफ्राय। उम खेबसेबो खस थ' खालामबायनालाय खालाम जोबथारसै
एम्फौ ओंखारनायजों थासिमुलिबो बुरजायैनायजों जाखागोन ना
उम थासुमलिया फाग्ला लोखि फुजा उनावसो बुरजा हैयो।
नंगौ ना
उम
जिखु जाया फैसा हाबैबावगोन दां लोगो
लोखि फुजासिमाव हाबहैयो औ बिदिनो माबासिमाव हाबैयो लोखि फुजा बायनानै हाबोमोन आं आगोल दान समाव हाबामोन मा मायाव नबेम्बराव हाबदोंमोन नामा?
ओहो लोखि औ लोकि फुजानि एसे सिगां हाबदों।
ए ए औ
जिखु जाया लोखि बेरायनो बेखौ लांदोलै होनलाय लाननाया
उम
बिथिं
औ औ हैद लोखि फुजा नङा लोखि फुजा नङा लोखि फुजानि उनावसो फाग्ला
लोखि फुजानि उनाव
उम माबा नभेम्बरावसो
निउ इयार जाहैानो जाहैखांमोन नामा?
औ औ माबाबाय होनबाना आं लोखि फुजा लाथ'लाय नालाय माथो लथ'लाय बागोखौ एम्फौनिखौसो फाग्ला
औ थिनस' लाथ'रनाया ना?
औ बेनि उनावसो मोनदोंरा आदा माससो उनावसो
नभेम्बरसो जाहैदों।
मानसि आयि
नायश
हिसाबावथ' दाख्लैनि दाख्लैनि दाख्लैनि दालाय सो हाबलायलायनाय लानांसिगौसोमोन।
ओं
थासुमब्लिखौनो दाबो मोनसेबो खेबाखै दाख्लै फैनाय न'निसो फैदों।
उम
ओमफ्राय दिनै मा होनखो बे माबा मा होनो मानसि दस्रा फैनायाव बेबायदि देखायलासो होनना बुंदों बुंदोंमोन।
न'खौ ना बा
उम मानसि ज'जों दंना
ओ माने ओरैबायदि फैगौमोन फ्राय बे बे अफिसारजोंनो सोरबा सासे फैफागौमोन बे मोनथिबाय
उम
जेब्ला ओमफ्राय बै अफिसारा खिनथालाबाय हारसैब्रा बिसोरो
उम
मिथिगौ बेखौ फैला बे जा माबायो आदा असिनथ' आनो बे अफिसारखौ फिदिंखायो खोमोन दां
उम आं ओरैबायदि ओरैबायदि रायजलायगोन होननानै लिराया
मा
बेयोब्रा आं ओरैबायदि ओरैबायदि होनगोन नों सिन्था खालामनााङा होनलाय नानै
ए औ
सालाागा गावनि बिखुमजोनो जोहैनायखौ नुवाखै मोनसेखौ फाग्ला
औ
सिकिम मोनथाम सिकिमखौ एरैनो सार
बिजों जों खेबनाय गयनाय मावनायफोरखौ बिखुमजोयासो मोनहैयोबा मा बेखारसो
सावरायनायबो गैया मानायबो गैया।
उम मोनसे सोदोबनि एजेनडा लानानै रायजलायाबा मा जानांगौसै
दासिम नै बोसोरसे एबो फासयाव एनिबिनि मोनबैसो मिटिं जादोंसै इमपथैय मिथिंयानो गैफेरा
अडितबो गैया।
उम प्रजेगनि सोमोनदैबो गैया।
खालि मावफैनांगौ मावनांगौ बेल'
उम
आ
नोंङो बेबो न'आव खामानि मावनाय बिदिसो जाबाय।
उम आंहानो नै बोसोरसे गाहाम खस्थ' खालामनानै उम नांङा।
उम बेेखार टाइमेया नायलाय बेसेबां जाखो
जेबो नंङा।
उम
मिलायजोबगोन खोनाया माखासे दानसखायो उम गास रायलायदोनि
ओमबाय
उम अनजालु हरदोंमोन दहायनो
मा
अनजालु हरदोंमोन अनजालु हरदोंमोन नामा होनदां मा होनदों
आ मासे दुखायनो आं होसोरनो रायलायाखै मोसौ खागोननो दा रायलायगोननो उम
उम
ओमफाय नोंना दाबो जामाराखै?
मा होनामोन नोङो?
फाय नोंना दाबो जामाराखै?
जाबाय जाबाय।
माया से थाखा उम बिसिबां जाखो?
माबाल'सो माबाय वान फर्टि सेभेन लसो
आ आरो थांबावबायसो दा बारायबावगोन आरोना आंना आ होमबालाय। दसे थानानै मान‌से उम दे हरफिन आंनाव।
नों दानसै औ दे दे।
औ